हेल'
औ
औ हेलौ
औ मा खौरां
खौरांङा मोजां
बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दंफायो
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा फराय गासिनो दा
फरायनाया बिदिनो मास्टार डिग्रि जोबथ'नानै दंथ'यो ओरैनो
अ माबेयाव खालामदोंमोन मास्टार डिग्रिखौ
मास्टार डिग्रिखौ थ' आसामनि बाहेराव सो खालामदों मोन
मा होनदों।
आसामनि बाहेरावसो खालामदोंमोन आं मास्टार दिग्रिखौ
आदसा मा डिपार्टमेन्टावमोन।
आलदा मोन्दै बियो।
दालै।
सिन थांबाय।
मावगासिनो आं दायो उन्दुना दं
औ
ओम मास दा डिग्रि कमप्लिट जानाया बेसे गोबाव जाखो।
बास जा बांद्राय जायिनाया एबारसो दा।
अ ओम मोजाङानो।
औ ओमथ जाबायमोन सा।
औ जाबाय ओंखाम दसेबावबाय।
नों मा ओंख्रि जाखो।
ओंख्रिया जोगोनादजों आलु ओम। दाउ बेदर।
औ।
ओम फाय दालि।
औ।
नों नोंसोनालाय।
जोंनियाबो। माबामोन ओ आलु जों अमा बेदरमोन फाय ना बाथोन।
गोथावानो ओमबा।
औ ओ। सेद।
ओम।
ओरैनो नोंसोरनिथिंथ' माइफोर गायोना?
औ गायो जोंनाव माय।
औ। मा मा माइ गायनाय जायो नोंसोन थिंलाय।
जोंनिखिजा रन्जित बायसमुति आरो गोदान गोदान नाम दंला बायोलै इदिनो। मा होनो बेखौ। नामखौबो बारा गोसोआव गोैलैलांला आंङो।
नोंसोरनियाव माइल गायोना आलदा माबाफोर गायबावो।
जोंनाव दैज्लां बोथोराव माइ गायो ओमफ्राय आलादा बे मेसें बोथोराव बिदिनो मैगं थाइगं गायो।
ओ
हाब्राङा हासार गोनांथार नामा
इदिनो गाज्रिदायबो नङा। मिडियामनि, मोजां। गायबाथाय जानो आन्थाया मोजां जायो। जाजानाय न'नि जाजानाय।
बिदि आग्लायनाय गाया नामा?
मा होनदों?
बिदि फानलानाय गैया?
बिदिथ' फानलायनाय गायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय जोंहा गाया आरो बिदि माने न'आव जानो आन्थाल' बानायो। नोंसोरनि खैजालाय गायगोन ना गाया?
जोंनिथिंथ' माइखौल' गायनाय जायो मेसेंफोराव जेबो रावबो गायनाय जाया ओरैनो, गोग्लैसोनोनसथालाबायो हाफोरा।
उम उम उम उम।
दायो बिराद हाखु दाखु आरो। माइ गायनाया गसिबा। माइ गायनो टेक्टरखौनो हालेवनो मोनस्लाबलाया।
उम।
आरो माइ गायग्रा हाजिराफोरखौबो मोननोनो थाङा दा सेलाय बेले जालायो गाससिबो गायनाय जायो। ज'नालाय एखे समावनो ।
मोजां जायोना नोंसिनि खिजा माइआ?
माइयालाय जा साबोमोन बिदि एसेबां गाज्रि नङा।
जोंनिखैजायाबो जायो माइआ। एसे गाज्रि जाया।
हाजिरायासो थोस्लाब लाया। जोंनाव माइ नो लेट जालायो सोरनाबा सोरनाबा
उम उम जोंनावबो हाजिराखौनो मोनो गोब्राब जायो बिराद। थोलाया।
माइ अ
एखे समावनो बयबो गायो नालाय हाजिरा खोनो मोना जोनावबो उम
जोंनियावथ' बे माइ गायनाय समावहाय हाजिरा खौनौ न'निफ्राय गारिजों लायलायनाय जाबावो।
आतसा बिदि आरो ना?
हाजिरा मोना थाबायना थांना फैनो बाबावो दानाबा हाजिराफोरा।
ओम।
आरो सानजुफुफोराव जानायफोरा मोजां मोनजायाबा माइ गायफैबाय थानोबो फैनो बायो ना।
ओम गोथाव गोथाव होनांगौ होमबा बिसनो
बेदर जाबाय थानांगौ।
ओम
बिराद खरस थांग बा दाना माय गाय नायावबो
होम बिदिसोओमबा?
औ
जोंनावबो गामियाव गामिनिखौथ' मोनखायानोना गायनो। आलदा आलदा जायगानि बेस लाबोना गायफैनांगौ जायो।
बिदिनो थालिर बागानखौथ' बानाया नामा नोंसोरनिथिं?
जोंनिखिजा थालिर बागान गैया। जोंनिथिंजाय बिदि ओरैनो बे लेबु बागान दंलाबायो न'खर न'खर गय बागान दंलाबायो सोरनावबा सोरनावबा, गासिनावबो गैया।
लेबुआथ' बे फिथाइ थाइफुनाय समाव लेबुआबो दाम खम जायो दामखौनो मोननो नागिरा
ओम ओम ओम बिदि बैसाग बैसाग जेथो बिदि टाइमावसो दाम जायोलै लेबुआ।
गोजां बोथोर जेब्ला बिबार आरो बिफाङाव बिबारा बिफाङाव बिबार बारो अब्लासो
औ
फिथायाइया खम जायोना बे समावसो फिथाइया दाम बारा जायो आरो।
नोंस नोंसोरा गायो नामा लेबुखौ?
औ लेबुया जोंनाव दं।
ओ आदसा ओंखायनोथ' नोंथाङा मिथिगौ होनोमबा बिनि बागैसे
औ ओरैनो दाथ' फिथाइ दंला बायो नालाय गरम गोलोम बोथोराव।
ओम
दामखौनो मोना बिफ्रावनो ओरैनो मोननानै सिरि गारजोबलाङो।
बस्थासेयाव एकस' थाखा देरस' थाखाल' होलाबायो।
ओ माथो बिराद लस जायो बे समाव
बिखेनो दानफायजोबनायसो जाबाय खावसे। ए मेनदा मोननाया दिडिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बे टाइमावनो आरो
ओ-ओ -ओ इयावनो मोनो होनबा सिथामखौ
औ
जोंनावबो दंसा न'नि जानायानो था दंङ लेबुआ नारेंया
गय'फोरा जायोना नोंसिथिं
दं नखर नखर गय दंसो आरो सोरनावबा सोरनावबा जोंहानावो दं ओरैनो बिस, थ्रिस दालसो न'आव जानो आन्था औ गामियाव दंलाबायो सोरनावबा सिनावबा दाख्लै थांनाय बायहुंखा बारनायावसो बायलाजोबदों गय बिफांङा सोरनाबा सोरनावाबा दसथाल, बिसथाल गाहाम बायदों सोरनावबा सोरनाबा नखरसेयावनो
फाथैफोर गायफेयाखै
मा होनदों
फाथैफोर गायफायाखै
फाथै गायाखै फाथै गैया सोंनाव गय आव गायफा जायोना
औ औ गायफा जायो।
ओ
बाना फाथैबो फाननो हाबाय
ओ ओ मोनसे जायगायावनो मोननै मोननै जाबाय अब्ला नोंस्रा गायफादों
जोंहा फाथै गैयाखै गलमु इसे गायफाना होदों
आथसा मोजां जादों ना
मोजां जानाया जादों। हासार नांगौ एयावबो गोबांनो गोबोर हासारहोबाय जानांगौ
औ
बेफोरानो सम सम दाम खम' जायोना बेखायनो गलमुरिसखौनो गायदों
उम। आंबो गायना नांगोन र' न'आव खनसे बे गयआव दस दाल सो गायदेरना होबानो दसदालसो गय बिफांङाव गायनाबानो बेबो दामदां गलमुरिसाबो बिराद मोजां
एबावबो जाना
औ। लाल सायाव लाल सायाव होफानानानै लोंनांगौ बरिया जायो।
उ
गगा मोननायफ्राव लोंनो मोजां जायो।
उम गगा मोनायाव।
ए होबालाय दोनथ'सै।
गुड नाइट होनबा।
ओम दे।